हेलौ नोंथां। औ हेलौ। औ ओनथां खोना औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो फनहरदोंमोन जोङो आं हरनायनि जाहोना जाहैब बे आं नोंथांनो आबादनि बागै खोथा एसे फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ नोंथां। औ सो सा औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
नोंथां होनब्ला आङो आबादनि बारै फंनैसो फोरमायनसै नामा नोंथांनिसिम
औ औ औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां
औ नोंथां आबाद होनोब्ला जोंहा गिबियै दाथ' दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोर हिसाबै माइखौनो गिबि आबाद होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ।
बिनि उनाव जों माइखौ माबोरै गायो बेखौ आं एसे फोरमायनसै आंनि मिथिनाय नुनाय बायदिब्ला।
नंगौ नंगौ फोरमायदो नोंथां।
माइखौ गायो होनब्ला जोंना नोंथां फार्स्टआवनो जोंहा माइज्लि माइखौ बस्थाया याव सोनानै दै फिसिनानै लाग्रोनाय जायो। नङा होमबा नोंथां बेयाव जों थाखाय जाय मानो होनोब्ला बिदि खा बिदि माइखौ माइ माइज्लिखौ बस्थायाव सोनानै दै फिनानै दोनोब्ला बियो एसे एसे गाजा ओंखारो मोजाङै रज'नो थाखाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जाहैबाय नोंथां जोंहा हाग्राखौ दु फोथारनि हाग्राखौ एसे साफा खालामनानै खेबसे हालौनानै टेक्टरजों एबा मोसौजों खेबसे हालौनानै बेखौ फ्रि खुबैनाय जायो नं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिनि उनाव जोंहा बेखौ माइया जाहाथे जम याव बेखौ खासिनिजों खेबसे बोनाय जायो। नङा होमबा नोंथां बिनि उनाव माइया लासै लासैनो अखा मोननायजों लोगोसे लासै लासैनो रज'लाङो। जेब्ला माइया देरा जेब्ला माइया फुजानाय जायो अब्ला बेख बेखौ जोङो फुनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? फुखांनायनि उनाव जोंहा दुब्लियाव गायनाय जायो। बेखौ दुब्लियाव गायनायनि सिगां जोंहा दुब्लिखौ फोसाबनानै आलि दानखानाय जायो आलि दाननाय जायो बि आलि दाननायनि सिगां खेबसे हालौग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
नायनि खेबसे हालौनानै हाखौ गुरै खालामनो थाखाय हालौवग्रोनाय जायो। बिनि उनाव आलि दाननाय जायो नङा होमबा नोंथां। आलि दाननो आलि दा आलिखौ मानो मानो होनोब्ला जोंहा अखानि दैखौ जमा लाखिनो थाखाय दुब्लियाव एबा बोहैबोनाय दैखौ जमा लाखिनो थाखाय दिदोमै दोननो थाखाय खोनाय जायो दाननाय एबा खोनाय जायो। औ बिनि उनाव जोंहा बिनि उनाव जोंहा बिनि उनाव जोंहा टेक्थर एबा मो-मोसौ मोसौजों हालौवनाय जायो। आजिखालिथ' बांसिन सुबुंफ्रानो टेक्थर बाहायो नङा होमबा नोंथां। मानो होनोब्ला टेक्थरजों गोख्रै खामानिखौ मावनो हायो नङा होमबा। जों मोसौजों हालौवोब्ला सप्तासे एक सप्ता दस दिन बेबायदि जायो नङा होमबा माइ गो-गोबां बुरजा दुब्लिखौ हालौवनांगौब्ला टेक्थरजों हालौवोब्ला जोंहा सानसे साननैजोंनो हायो नङा होमबा नोंथां। बिनि थाखायनो जोंहा दा टेक्टरखौ बांसिन बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बिनि उनाव जोंहा टेक्थर हालौवखांनायनि उनाव माइया जेब्ला हाय जेब्ला गेल गेल गुरै जायो अब्ला जोंहा माइखौ गायनो हमो नङा होमबा नोंथां। खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथां। खोनादों ना? खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथां।
औ नोंथां ओ नेटवार्कनि एसे प्रब्लेम नामा नोंथां।
नोंथांनि रावखौ एसे फिसा फिसा खोनादों नोंथां।
एसे प्रब्लेम ओ दे नोंथाङा जागाय फिनदो टपिकखौ।
औ खोनादों ना आं बुंनाय टपिकखौ नोंथां
औ खोनादों।
औ आ रो माइनि अनगा जोंनिजों ओरै दैज्लां बोथोराव गोबां आबाद मावबावनाय जायो नोंथां। आबादफोराव मावनाय जायो जोंहा फाथो खुबैनाय जायो। आरो जुखाम गायनाय जायो खुमब्रा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नोंथां दैज्लां बोथोराव जोंहा ओरै। जोंनि गामि ओनसोलजों फाथोखौ माबोरै गायो होनब्ला फाथोखौ जोङो फोथार फोथार एबा लांदां जायगायाव लांदां जायगायाव ओरैनो थानाय जायगा हा एबा लांदां जायगायाव जोंहा ट्रेक्टर हालेवनानै फाथोखौ थेकथर हालौनानै फाथोखौ खुबैनाय जायो नोंथां। फाथोआ खुबैनाय लगै लगै अखा मोननायजों लोगो से रज'लांनो हमो। रज'लांखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गिदिर जायो दानजायो अब्ला बेखौ जोंहा दाननानै दैयाव सोमनाय जायो नोंथां। दैयाव दुंखांनायनि उनाव दैयाव सोमखांनायनि उनाव बेखौ जेब्ला मोनो। दैयाव सोंनानै बियो रुयो अब्ला जोंहा बेखौ। फाथो सिनायखौ आलादा फाथोखौ आलादा खालामनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
खौ आलादा खालामनोसै आरो फाथोखौ आलादा खालामसै। फाथोखौ जोङो नोंथां बाजार ओनसोलाव थांनानै गोबां। फाथोखौ फाननानै गोबां रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो फाथोजों जों दुरुं बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनाय नुनो मोनो। फाथोजों आरो। फाथो सिनायखौ जोङो दैज्लां बोथोराव अ अर सुनाय एबा। दैज्लां बोथोराव बनफ्राथ' एसे गिसि जायो नङा होमबा नोंथां। अखा सारसननाय अखा सिनायजों अरा खामनो अरा अर फोजोंनो गोब्राब। जायो बिनि थाखाय जोंहा फाथो सिनायखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। फाथो सिननायाव अर फोजोंनानै जोंहा। ओंख्रि ओंखामखौ संनाय जायो आरोबाव। जुखाम आबादखौ जों माबोरै मावो बेखौबो एसे फोरमायनो सानदों आं नोंथां नों। थांसिम जुखाम। जुखाम आबादजोंबो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां। जुखामखौ जों माबोरै गायो होनोब्ला जोंहा खेबसे फिनै फिनथाम हालौवग्रोयो थेक्थरजों
औ- औ।
जोंहा लारि लारि बे जुखामनि जाय बेगर बेखौ जोंहा लारि लारि थुना होनाय जायो नोंथां। बिनि उनाव जेब्ला बियो अखा मोननानै एब्ला दै नांनानै एसे खिलि हाखांनो हमो अब्ला बेखौ हा खोनानै होनाय जायो नोंथां हा खोना होनायनि जाहोना मा बियो थाब गोजौ जायो आरो देरनो थाखाय गोबां। खां मोननाय जायो बांसिन गोजौसिन गोजौसिन मोजां मोजां जायो बिनि उनाव बिनि उनाव जोंहा नोंथां। अखा एबा बायदि अखा एबा दैखौ मोननो थाङाबा जोंहा बेयाव दै होनांगौ जायो। दै होब्ला बियो थाबहालागै गिदिर गिदिर जायो आरोखि गोजौ गोजौ जायो जाउनाव जोंहा फिथाइखौबो मोज जां मोनो नङा होमबा नोंथां बिनि बिनि उनाव मास मोनसे मास मोननैनि उनाव जे बे फिथाइ हर हरखांबा जोङो बेखौ फिथाइ गोरलैखौ जों ओंख्रिबो जानो हायो नङा होमबा नोंथां। गोरलैखौ जों ओंख्रिबो जानो हायो आरोबाव जोंहा बेखौ रुनानैबो जानो हायो जेब्ला एसे जाजानाय सम जाबाथाय रुनानैबो जानो हायो आरो रो रुनानै फाननो बो हायो जों बाजार ओनसोलाव रांखावरि आरजिनो थाखाय। मैगं- थाइगं बायनानै जानो थाखाय नङा होमबा नोंथां।
ओ जोंनिया नोंथां ओ आ जोंनिया जा भारत हादराव जोंनिया ओ ब्रै जि ब्रैजिनै जौखोन्दो सुबुंफोरानो जोंनिया आबाद फोथारजों नांथाबनानै जिउखौ खुंनानै थांनानै दङ आरो। नोंथाङा एसे सिगाङावसो फोरमायलांबाय जे आबाद मावनानै। ओ जे माइ आबादखौ बोरै मावो नोंथाङा एसे सिगाङाव फोरमायलांबाय। जे माइ आबाद जोबसरांनायनि। जोबस्रांनाय लोगो लोगोनो जोङो साफ्रोमबो आबादारिफोरा जोङो। दुब्लिखौ ओरैनो दोनालासे जोङो बेसर आबाद मावनाय जायो। बे बेसर आबादखौ जोङो माबोरैहाय मावनाय जायो एबा बेसर आबाद आबाद मोजांङै थिखांनो हायो होननानै नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों जोंङो बेसाद आबादखौ मावनो थाखाय जोंङो गिबियाव
औ नोंगौ नोंथां
गिबियाव जोंङो हालेवग्रोना लानांगोन जोंङो ओह जे सैसे ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालेवग्रोनो लानांगोन आरो जुदि नोंथांनियाव ओह समनि एसे आंखालब्ला एबा फैसा नोंथांनिया आखाइयाव एसे दोङोब्ला ट्रेक्टर जोंबो नोंथाङा हालेवनो हायो आरोना आथिखालाव आथिखालनि मुगायाव
औ नोंगौ नोंथां
टेक्टरजों हालेवना लानायनि उनाव जोंङो ओह बेयाव जोंङो जा आथिखालनि बिगियान जौगानायनि जोहै मोननाय ओह हासार मानोना जोंङो दा आथिखालाव बिगियान जौगानायनि मुगा नालाय जों बिगियाननि सोलोजोंनो दिनै थांफानानै जोंङो आबादखौ मावनांगोन अब्लासो जोंङो मोजां आबाद जों मोननो हागोन बेनिखायनो बेखायनो जोंङो बिगियाननि सो ओह सोलोंथाइ एबा बिगियाननि जा मु ओह मुलै एबा रासायनारि हासार बेखौ जोंङो बाहायनांगोन बेयाव जोंङो रासायनारि हासार जोंङो सार सारखांनायनि उनाव जोंङो जा बेसरनि सा बेगर बेखौ जोंङो सारनाय जायो आरोना सारनानै जोंङो फिन खेबसेबाव बेखौ जे जाहाथे हा सिंङाव बेगरा हाजों गोरोबफायो बेनि थाखाय आरोबाव फिन खेबसेबाव हालेवना होनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो बेसरखौ ओह से दाननि उनाव जोंङो बेसोरखौ एसे जेब्ला बेसरा गोजौ गोजौ जागोन बिबार एबा बिलाइ गांनै बिलाइ गांनै गांनै ओंखारबोगोन बेसरनिफ्राय बै समाव जोंङो बेसरखौ नायनानै एबा बेसरनि हा राननायखौ नायनानै जोंङो बेयाव दै सोनांगोन आरोना मानोना बेसराबो ओ दै मोनाब्ला बियो मोजां जौवा बेनिखायनो जोंङो बेखौ मोजां नोजोर होनानै बेसराव जोंङो दैखौ सोनो गोनां जायो आरो बेनिफ्राय बेसराव दै सोखांनायनि उनाव जोंङो बेयाव जे बेसरा बेसराव गोबां एम्फौ नाङा एबा बेसरा मोजां जौवो बेनि थाखाय जोंङो बेसराव मुलि एबा मेडिसिन सारनाय जायो आरोना जाहाथे बेसरा मोजां बिबार बारो बेनि थाखाय जोंङो बे मेडिसिन बेखौ जोंङो साननाय जायो बिनि अनगायैबो जोंङो मेसें बोथोराव एबा ओह जोंङो माइ आबाद मावनायनि सिगां जोंङो बांसिन जा जोंनि आबादारि बिथांमोन बिथांमोना फानलौ आबादखौ मावो आरो फानलौ आबादखौ मावनो
बानलु आबाद औ
नंगौ हाखौ खेबसे हालेवग्रोना लानानै बिथांमोना जा दुब्लियाव हाग्रा रजनाय बेखौ बुथारजोबनानै लायो बेनिफ्राय हा खौ एसे बा इन्सिसो गोजौ बा फुटसो गोजौ बिथांमोना थि खांनानै लायो बेयाव बिनिफ्राय गलानिफ्राय बायना लाबनाय बानलु फुलि एबा नखराव जावखायनाय बानलु फुलिखौ बियो ओ बेयाव गायनानै होयो आरोना। गायनायनि सिगां जोङो दा आथिखालाव बिगियान ओ नि जोहै ओ आबाद मावनो गोनांबा जों बेयाव ओ प्लास्टिक बनांगोन आरोना बेयाव जोङो ओ मोनसे प्लास्टिक बनांगोन जाहाथे प्लास्टिकखौ मानो बनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बेयाव ओ हाग्रा गोबां हाग्रा रज'नो ओ मोना बेनि थाखायनो ओ बे पास्टिकखौ बनाय जायो मानोना हाग्रा गोबां रज'योब्ला जोङो बानलौ बानलौ बिफाङा जा ओ देरनांगौ एबा बानलु बिफांनो जा बायदि ग्रथ नांगौ बेखौ मोना ओ जा हासारफोर थायो बेखौ हाग्रायानो सोब खांजोबनानै लायो बेनि थाखायनो जोङो फानलुआव बे पास्टिकखौ बनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय जोङो फानलुखौ मोजाङै जोथोन लानानै बेयाव ओ गोबां मेडिसिन आरो गोबां हासारफोर जोङो सारबाय था नो गोनां जायो ओ बेनिफ्राय गोबां सम जोथोन लानायनि उनाव जोङो बे आबादखौ मोननो हायो आरोना। बे आबादखौ मावनानैबो जोङो गोबां ओ जिउआव मुलाम फा आरो फैसा रां खामायनो हायो आरो नो थां दे जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां।
थां दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोनथों गोजोन मोनाबिलि।